औ
औ मोनाबिलि समनि आदानिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ आंबो नोंथां फंबायनिसिम ओ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलनाय जासिहरबाय।
औ आसा खालामो आदानि देहाया जेब्लाबो गोग्गोयैनो दङ आरो बिदिनो थाबाय थाथों औ। आरो आदानि हाल साल खबरफोराबो जानांगौ थिगैनो दङ मोनाबिलिनि ओंखामखौ जाबाय आदाया?
औ जानानै लाबाय। आ आदार नङाबा मानस सि माहारिया थांना थानो हायानालाय।
औ औ आदा। औ बोथोराबो एसे गरम नालाय औ ओ अब्ला आदाजों आङो मोननैसो आयदाखौ लानानैहाय सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो आदाया दान्दिसे समब्लाबो गावनि समखौ होथनानै आंजों सावरायनो हागोनना?
हागोन हागोन हागोन फंबाय।
औ
हागोन।
अ अब्ला आयदाया जाहैबाय ओरैबायदि जोंहा जा बर' जोंनि बर'नि जा माखासे मानि खाबथिंनाय मैगं औ बे खाबथिंनाय मैगंखौ ओ माबायदि जोङो संनानै जायो एबा बे खाबथिंनाय मैगंफोरा मा मा मैगं जोंहा बर'फोरनाव बेबायदि दङ माखासे मानि बेफोरनि सायावनो आं सावरायनो लादों आरोखि।
गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आं फंबाय सोंनाय बा मिथाङा मिथिनो लुबैनाय अ जा जोंनि बर'नि खाबथिंनाय मैगं नङा ओमबा? बेनि सायाव आं बुंथिना होनोसै।
औ
ओ बेनो जोंहा खाबथिननाय मैगं होननो होनोबा आं थासनिफ्राय लानोसै। ओ जोंहा मा दङ खाथिनियाथ गोबां जोंहा दङ ओ
औ
थास' बिसं थास' आयथें ओम खेराइ दाफिनि मानामुनि बेफोरबायदि जाहा गोबां माने खा थिंना जानाय मेगं मैगं दङ। जेरै जोङो बे ओम थास' बिसंखौ ओ जोङो ना गोरान जों जानो हायो। बे थास' बिसुं खौ जोङो ना गोरानजों एसे थाइगिर होनानै। जों बेबायदिबो जानो हायो। आरो मानामुनिखौ जोङो आलुजों एखनबा दाउजोंबो जहल खामनानै लोङो। आरो बे मानामुनिया।
औ
बे माना मुनिया औ उदैखौ साफा खालामो। फुं समाव बेखौ एसे सेफ्लेनानै लोङोब्लाना। औ उदैया एसे साफा जायो। उदै गाबगांनाया साफ फा जायो। थिग बेबायदि ओ अन्थाइ बाजाब
औ औ
अन्थाइ बाजाबखौ जोङो एन्जरजों जायो
औ
दाउसाजोंबो जायो
औ औ
बेबायदिनो आलुजोंबो एवनानै जायो बेबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि ओ खाबथिंनानै जानाय ओ मैगं बेबायदि आ
औ औ आदा हेलौ आदा दे खोनादों ना हेलौ हेलौ आदा खोनादों हेलौ आदाया खोनादों ना हेलौ